अ नों-नोंथांआ खोनादोंना?
औ खोनादों औ अब्ला नोंथाङा आयदानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो दे।
औ बिनो ओ दानि आयदानि सायाव ओ थास' ओ जेरै जोङो हाग्रानि था थास'बा न'नि थास' जों बेफोरखौबो आबाद मावनो हायो नङा होमबा?
औहाय नोंथां।
औ थास'नि सायावहाय सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नों-नोंथाङा फंनैसो फोरमायलाय नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि हाग्रानि थास'बा न'नि थास'खौ नोंथांमोनथिं आबाद मावनाय जायोना जाया?
औ ओ हाग्रानि थास'खौथ' जोंनिखै बिदि आबाद मावनायखौ ओ नुनो मोना नोंथां अब्लाबो जेनेबा बेखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा बेथ' हारसिङैनो रज'यो नालाय। ओ बेखौहाय जावनानै बिनि बेदर खौबो जानाय जायो आरो बिनि बिबार आरो बिनि थास' आथिंखौबो जानाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो औ ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बिनि बिनि थास' आइथिंखौहाय जोङो गोबां गोबां मैगंफोरजों मैगंफोरजों एबा बेदरफोरजों होनानै जानो हायो जेरै ओ थास' आथिं थास' आथिंखौ गिबियावनो जानो थाखाय खानानै लाबोनानै सायनानै लानानै सुनाय जायो। सुनानैहाय बेखौ जाहाजों संगोन बेखौहाय एवनानै लाग्रोनाय जायो जेरै बेदरखौनो हमना लादो बेदर अमा बेदर‌ बे खौहाय एवगारना लानाय जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो फारसेखै ओ थास' आथिंखौबो एवनाय जायो ओमफ्राय बेयावहाय थास' आथिं होसननानै ओ होसननानै एबा बेदरखौ एवनायाव थास' आथिंखौ होसननानै एवनाय जायो आरो बेबादि एवनानै मस मस्ला मस्लि होनानै बानलु सानलु होनानैहाय ओ जोङो बेखौहाय एवनानै जानो हायो ओमफफ्राय बेयावहाय एसे गोखै बुस्थुबो होन होफानो हायो मानो होनब्ला थास' आथिङावथ' मानो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
थाखायनो एसे गोखै बुस्थुबो होफानानै जानो हायो आरो ना। ओमफ्राय आरो बिदिनो जोङो थास थास' बिबारखौबो औ थास' बिबारखौबो इदिनो गोबां ओ अमा बेदरजोंबो जानो हायो अमा बेदरजों स ओ थास' बिबारजोंथ' जोंहा गो जोबोद गोथाव जायो बयबो गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बेबायदिनो थास' बिबारजों अमा बेदरखौ संनो थाखायबो जोङो गिबियावनो ओ थास' बिबारखौ थास' बिबारखौहाय खाना लाग्रोनाय जायो। खाना लाबोनानै बेखौ सायनानै लानाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय सायनानै लानानै बेखौ सुनाय जायो मोजाङै सुनाय जायो ओमफाय सु सुनानैहाय अमा बेदरफोर खौहाय अमा बेदरखौहाय सुनानै ओ बेखौ एवनानै लानाय जायो ओमफ्राय आरो बे एवनानै लानायाव ओ जेब्ला बेदरा एसे मोनहांनाय जागोन अब्ला जोङो बेखौहाय दै मोनहांनाय माने अ बेखौ एवनानै जोङो दै होनाय जायो दै होनानै एसे संनाय जायो आरोना संनानै दोननाय जायो।
औ।
ओमफाय आरो फारसेथिंजाय थास' बिबारखौबो बिदिनो थाव होनानै ओ एवनाय जायो आरोना एवनानै थास' बिबारखौ एवनानैहाय ओ दसे गोबाव खोबहाबना दोननानै बानलु सानलु होनानै खोबहाबना दोननानै बियो जेब्ला रुइगोन ना अब्ला बेखौहाय सागंजों एबा ओ ओरैनो खोस्लिजोंबाबो एरनानै एरनानैहाय बेखौ गेब्लेहोनानै लानाय जायो ओ जेब्ला थास' बिबारा ग्लब ग्लब गोदौनानै ओ गेब्लेेजोबनानै ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला जोङो बे अमा बेदर अमा बेदर फारसेखै संनानै लानायखौ बेनि दैया ओ रा रानोब्ला बेखौहाय जोङो बे बे थास' बिबाराव होनानै ओ संनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदि जोङो बेयावहाय औ मस्ला मस्लि होनानैहाय खांनाय जायो। औ ओमफ्राय आरो बिदिनो थास' बेदर हाग्रानि थास' बेदरखौबो जोङो ओ मोजाङै जावना लानानै जेनेबा मोजाङै सैनानै ओ बेखौहाय हानानै लानाय जायो सैनानै हानानै लानाय जायो ओमफाय हानानैहाय जोङो बेखौ ना गोरानफोरजों आरो बिदिनो ओ बेदरफोरजोंबो जानाय जायो जेरै हमनानै लादो ना गोरानजों थास' हाग्रानि थास'। हाग्रानि थास'खौ जानो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ ओहुम एवनानै जेनेबा एवनानै दोनग्रोनाय ना ना गोरानखौहाय बेखौहाय दोनथ'सिगोन ओमफाय आरो थास' आथिंखौ अ सरि थास' बेदरखौहाय जेनेबा एवनानैहाय बेखौहाय ओ फा बानलु संख्रि बानलु स सामब्राम बिदि देना होनानै ओ दै होनानै खोबहाबना दोननाय जायो ओमफ्राय जेब्ला बे थास'आ ओ गोबाव सम संनानै जेब्ला मोनहा हांजागोन अब्ला जोङो बे थास'फोरखौ एसे एसे नाग्लिनानै थरफा थरनै नाग्लिनानै जोङो बे एवनानै दोननाय ना गोरानखौ होसननाय जायो आरोना नोंथां। ओमफाय बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो जोङो बे थास'आव थास' खारैयाव एसे खारै होनांगौ जायो ओ खारै होनानै जानाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेयाव बानलु गोसा होनांगौ जायो बानलु गोसा नङाब्ला बियो माननायनि सान्स थायो बेनिखायनो बे थास' हाग्रानि थास'खौहाय बानलु गोसा होनानै संनाय जायो आरो ना नोंथां। औ अब्ला नोंथ ओ न'नि थास'खौ बोरै बोरै गा-गायो एबा बोरै जानाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ गिबियावनो ज जोङो न'नि थास' होनबा थारुन होनबा जोङो ओ बेखौहाय ओ फास्टआवनो जोङो ओ मेसें गायो बे थास'खौ। ओ नाथाय जोंहा बे थास स'आ बेदर थांनो बा ओ बियो बेदरा ओंखारबोनो थाखाय बेदर थांनो गिदिर गिदिर जानो गोबां सम नांगौ जायो जों दैलां बायबासो बिनि ओ थास' बेदरखौहाय जोङो जावनानै जानाय जायो।
औ नंगौ।
ओ थास'खौ जोङो न'नि थारुनखौ होनोब्ला जोङो आसिना जोंनि ओनसोलावहाय आसिना थास' होनो बेखौ ओ आसिना थास'खौहाय जोङो ओ जानायखौ होनोब्ला जोङो बेदरजोंबो जानो हायो आरो ना फख्रिनि ना बा बेफोरबायदि नाजों थाइगिरजों जायोबा खोब गोथाव मोनो आरो
औ
जोङो थास'खौहाय थारुनखौहाय जोङो ओ जा जिहेतु जोङो गाय न'नि गायनायखौनो जायो नालाय ओ जोङो बे बे थास'खौहाय जोङो ओ जाव- ग्रोनानै लानानै बिनि उनावहाय जोङो बे अ था-थास'खौ साफा खालामनानै एसे सुग्रोना लानांगौ मानो होनोबा बे हा सिंनिफ्रायसो फैनाय नालाय एसे हा जावनायाव जोंहा हा फैफायोबा बेफोरबायदिनो अनेकथा लेथ्रा नांनानै थायो बेखौहाय जोङो सुनानै साफा सुनानै जोङो बेखौ लेमनानै लायो आरोना
औ
बिनि उनावहाय बेखौ लेमनानै जोङो ओ जेब्ला बे लेमगोन अब्ला जोङो बेखौ मोजां अ सुग्रोनानैसो हायो माने हाह सुवा लासिनो हायोबा बिनि ओ-ओ सादबा बिनि मारखौहाय सुफानाय जायो बा गोथाव जाया होननानै ओ जोंनि ओनसोलाव खोबानो बुङो बिनिखायनो जोङो ओ लेमखांनाय लोगो लोगो जोङो बे- खौ सुग्रोना लानानैसो हानाय जायो आरो
औ
बिनि उनावहाय जोङो ना होनोब्ला ओ न'आवनो जोंहा फिसिखानाय थानाय फुख्रिनि ना बेखौ सारना लानानै अ बे- खौ गिबियावनो जोङो सारना लानानै बिनिफ्राय जोङो अ ना गिदिरबाथ' मासे मा- नैयानो थैयो नङा होमबा नोंथां
औ थोयो नोंथां
औ - औ बेनिखायनो जोङो मासेबा मानै बेफोरबायदिनो गिदिरखौहाय बोखांना लानानै जोङो बेखौ लें ओ सायग्रोना लागोन साफा खालामना लाग्रोगोन ओमफ्राय एसे ओ लदा-लदा गि एसे गिदिर-गिदिरनो गोदाना दोनो। मानो होनोबा एसे फिसा-फिसा बा जोंनि थारुनाव बा बेफोरावहाय एसे गेब्लेनायनि चान्स थायो। ओंखायनो जों ओंखायनो जोङो एसे गिदिर गिदिरनो गोदाना लायो बेनि उनावहाय जोङो नाखौहाय ओ सारायखौ मोजां ओ दुंहोग्रोनानै थावखौ खौबो होनानै एसे मोजां थावखौ खौ दुंग्रो होनानै बे नायावनो जोङो हालै एसे बा संख्रिसे होना लाना लाग गोन जोङो मानो होनोबा नाया एसे गेब्लेनायनि चान्स थायो।
नंगौ।
जों ओ नाया गेब्लेयैनो थाखाय जों हालदै एसे संख्रि एसे होनानै ओमफफ्राय नाखौ मोजां एवनानै एसे खामफ्राम खामफ्राम एवनानै बेखौ खौ बोखा बोखांना दोननानै नाया एवनाय जाबा नाखौ बोखांना दोननानै जोङो बिनि उनावहाय थारुनखौहाय फियास थाव एसे होनानै जोङो एवफिनो आरो
औ नंगौ।
अ बेफोरबायदिनो एवनानै ओमफाय एसे सामब्राम गुफुर बा मस्ला मस्लि बानलु एसे बानलु गोसा होनानै जोङो बेखौ एसे मोजां एवनानै ओमफाय बिनि उनावहाय जोङो दैखौ होयो आरो ओ थारुनाव होनो बा दै गुदुंखौसो होनांगौ मानो होनोबा दै गुसुखौ होयोबा एसे माननायनि चान्स थायो आरो नोंथां।
औ थायो नोंथां।
औ बेनिखायनो आङो दै गुसु अ दै गुसुखौ बारा बाहायनाय जाया दै गुदुंखौसो होयो। ओ बिनिफ्राय जोङो बे थारुनाव दै गुदुं होनानै एसे मोजां खोबहाबनानै ओ जेब्ला बे थारुना मोन गोन मोननो बायदि जागोन जागोन अब्ला जोङो बे नाखौ आरो ओ थारुनना एसे थास'वआ एसे गोथाव जानो थाखाय जोङो थाइगिर होयो आरो। अ थाइगिरखौ होनानै बिनिफ्राय एसे थाइगिरनि रस बा नानि रसा ओंखारबाथाय जोङो बेखौ एसे दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया मस्ला मस्लि होनानै खाङो आरो ओ बिनिफ्राय होनोबा आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय अ दुब दालि थास'खौ होनो बेबो गांखंबो मोनजायोबा आरो बेफोरबायदिनो फिसा फिसा फेंखा थाङो थास' बेदर होनो बेखौबो बेफोरबायदि दिनो जोंङो दालिफोरजों बो नाफोरजोंबो जाजायो आरो बेफोरबो
औ
आरो हाग्रानि थास' होनोब्ला हाग्रानि थास'आथ' गोबां मोजांङानो जोंनि थाखाय ओ थास' गोम मा थ' जोंनि मेगननि थाखायबो जोंनि ओ ओ मेगननि बा देहानि थाखायबो मोजां होननानै मिथिनो मोननाय जायो सु यो थास' ओ गोसोम फाय देन्थाखौ जायोबा एसे सक्तिखौ मोननाय बायदि ओ मिथियो आरो जोंङो
औ नांगौ
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनाया एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ दोनथ'जागोन दे नोंथां
औ नों थांजों थास'नि बागै नों थाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ गोजोनबाय नोंथां
औ
दे